हेल'
अ'
औ नोंथां औ खोनादोंना नोंथां?
हेल' अ' औ औ खोनादों नोंथां।
मा खालामगासिनो नोंथां?
अ' दाथ' ओरैनो फ्रि नोथां।
औ दे होमबा जोङो औ जोङो होमबा एसे ओ बर'नि जानाय लोंनायफोरनि सायाव ओ सावरायलायनोसै जोङो बर'फ्रा गुबैयै मा मा जायो। मा माखौ जानानै मोजां मोनो औ बेनि सायावनो एसे सावरायलायनोसै। नोंथाङा एसे नेट प्रब्लेम होदों औ नांथादों।
औ औ दाथ'
औ जोंनिया हेलौ?
औ
नोंथां